हेलौ खोनादोंना नोंथां।
औ।
औ खोनादोंना।
ओम ओम जों दायो दोरोंङारि जाग्रा। बाथोन बिनि सोमोन्दै रायलायनो होननानैनो नोंथांखौ फन खालामनाय जादोंमोन आरो।
औ नोंथां सा। सावराय जागोन औ नोंथां खोनादों।
औ।
नोंथाङा मोजांङै खोनादोंना।
नादों। नाफामखौथ मिथि साइदा बरनि दोरोंङारि जाग्रा होननानै। दा बेनि सोमोन्दै एसे। फोरमायना होलाय नोंसिनि नोंसिनि एरिया बा नोंसिरनि ओनसोलाव माबायदि नाफामखौ बानायो एसे। फोरमायथिना होलाय।
औ ओ जोंनि थिंथ ना। फामखौ गिबियावनो। दैमा बिलोफोरनिफ्राय नाखौ लाबोनानै फोरानग्रोयो। एसे फोरानदब नानै उनावहाय ओ जायगा लानानै जायगा जोंनि साइदावनो आरो बोथोर लाना बोथोर माब्लाबा ओ अरजोंबो एसे फोरानदबनानै लायो अरनि धुङाजोंहाय आरो बे जेब्ला एसे ओ
रानफुनला जाबा आरोना?
औ औ अब्ला बेखौ देयो थास' दु दालि होफानानै उनाव आरो बेखौ देखांनानै औवानि जिथु हासुं बानायो बे हासुङाव सो नानै दोनो आरो नाफामा ओ नांगौ जखानि सेवोब्ला बेखौ ओब फेसेवनानै जायो आरो आरो उननि समाव जानो था खाय थिनानै दोनो।
औ होमबा बे नाफामखौ
औ।
नाफामा माने बर'नि दोरोङारि जाग्रा नालाय बियो थिनानै जानायावबो गोलैयो आरोना?
औ औ।
औ औ जाहाथे फुं समनिफ्राव माबा मोनसे बेलेग जाग्रा खाजाफोर बा भाजाफोर गैयाबा माने दसेयाव जा ब्रबनाय जायो आरो बेफोरो
औ।
उम थिगानो दा
औ।
औ दे नोंथाङा मा बुंनो सानदोंमोन बुंबावलाय।
औ जिहेतु बर'फोरनि दोरोङारि बैसागु फोरबो। बे रंजाथाइ फोरबोआवबो ओब बर'फोरनि गामि गामि न'खराव जेब्ला बैसागु मागियो अब्ला बे नाफामखौबो एवनानै जाहोनायखौ नुनो मोनो।
औ बैसागु फोरबो जायोब्ला बे मोसानाय गामिनि मोसानाय मागिनायफोराव ना?
औ औ आरो बिदिथ' ओ बर' फोरनि ओंख्रि जेरै थास' बिथ'राइजोंबो नाफाम होनानै जायो। अनलायावबो जायो सबाइ जोंबो जायो।
औ ओरैनो नाफामखौ माबादि संनानै जायो जेनेबा मा थावजों ओरैनो एवनानै जायोना दैजों रुनानै जायो?
ओ नाफामखौथ' थाव औ जोंनिथिंथ' थावजोंबो जायो ओमफाय बेनिफ्राय खारै होनानैबो जायो। ओ गिबियाव थावखौ दुंहोना लानानै नांगौबायदि मस्ला होना लायो। ओ खायसे खायसेहा उनाव नाफामखौ होसिगोन नाफामखौ नाफामखौ होनानै एसे दै होयो दै होनानै गोदौनानै बाथोन बायदिबो जायो आरो नाफामखौ खारै होनानै ओंख्रि बिदै बायदिबो फुदुंनानै जायो।
औ।
नोंथांमोननिथिं माबायदि जायो एसे फोरमायना होदो नोंथाङाबो।
उम जागोन जोंनि ओनसोलावबो नाफामखौ बेबायदिनो जायो दे नोंथाङा फोरमायलांनाय बादिनो।
औ।
गोदोनि समावथ' थाव सावनि जेबो बाहायनाय गैयामोन नालाय।
औ।
जों रुनानै बांसिन जानायखौ नुनो मोनो आरो मोनो आरो बाथोन बायदि। एसे गोरानै। खोनादों।
औ खोनादों नोंथां।
उम।
बेनि अनगायैथ नोंथांमोननिथिंबो नाफाम बानायनानै दोननाय आयदायाफोरा एसे गुबुन गुबुन जानो हागौ। ओ नोंथांमोननिथिं नाफ समखौ माबायदि देनानै दोनो बा उननि समाव माबायदि बाहायो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ। हागोन नोंथां गिबियावनो नाफाम होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ नाजोंनो बानायनाय जायो नङा होमबा। ओ मा नाखौ हमनानै लाबोनानै ओ खिफोरखौ गारनानै ना बेखौ आराम सायनानै एसे फोरानस्रयो आरो बेनिफ्राय बेखौ आराम थौसियाव बा उवालफोराव बेखौ देनाय जायो आरो। देनाय समाव बिदिनो थास दु दालि होनो बेै गिदिर गिदिर थास दङना मोनसे से रोखोमनि बेखौ होफ होफानानै बेखौ एसे बे थासखौ एसे बिगुरखौ गारफानानै बे नाखौ देनाय समाव होयो आरो। आं नुबोनायाव। बेनिफ्राय बेखौ देखांनानै औवानि हासुं बा जिखुनु भयामफोराव सोनानै दोनो आरो बेखौ सोना दोननानै ओ एसे फेसेवनानै मास मोनसे बा बिदिनो मास मोसेनि उनाव आरो मास मोनसेनि उनाव जाजायो जाजानायालाय खिन्थु जेसेबांनो गोबावसिनो दोननो हा हायो एसेबांनो गोथावसिन जायो आरो बे नाफाम होननाया।
उम माने फेसेवनानै दोनबासो गोथावसिन जायो आरोना।
जेसेबांनो माने गोबाव दोनो एसेबांनो गोथावसिन जायो आरो आरो सेनाबो जोंना मोनसे मोदोमनाय जे होनो सेन। बे गोथाव मोदोमो आरो। आथिखालाव बेनो नाफाम होननाय बुस्थुखौ बांसिन बर' हारिखौनो बा जानायखौ नुनो मोनो अब्लाबो गुबुन हारिफोरखौबो एसे एनै जानायफोर नु नुनो मोनोसै दाना।
औ।
औ।
नोंथांमोननिथिंजाय नाफामखौ जेनेबा नाफाम देनो थाखायथ' नानि गोनांथि जायोना। बे नाखौहाय माने ओ बिलोफोरनिफ्राय दैमाफोरनिफ्रायल' लाबोयो ना फुख्रिनि नाखौबो नाफाम बानायो।
बेथ' बे माने गाव सोर जाय माने नाफामखौ देगोन बे बिनि सायाव सोनारसिगोन आरोना। बै दा बे बिलोफोरनिफ्राय नाखौ हमनानै लाबोनानैबो देनानै नाफाम बानायनो हागौ बा नाफाम जानो लुुबैना गावनि फख्रिनि बेखौ बोखांनानैबो देनानै जानो हागौ बा बबेयावबा नाफोरखौ बुरजा मोनोबा बैफोरखौबो देनानै बानायनानै जानो हागौ आरो बे जाय नाफाम बानायना जागोन बिनि सायाव सोनारसिगोन आरो। खोनादों।
औ। खोनादों नोंथां।
बे नाफामखौ जोंहा गोबां फोरबोफोरावबो बाहायनाय नुनो मोनोना। लोगोसे बर'नि न'खर फोराव न'खरफ्रोमनावबो थाफ्रामजोबो होनजायो आरो बे नाफाम होननाया जेब्ला दैज्लां जायो दैज्लां बोथोर। अब्ला नाफोरखौ एसे एभेलेबेल मोनो नालाय बै समाव बे समावनो नाफामखौ बांसिन देनायखौ नुनो मोनो आरो। बर' हारियाव।
आरो नाफामखौ फाननानैबो ओ रां खामायनायखौ नुनो मोनोना नोंथां।
औ आथिखालाव बे बर'फ्रा बेखौ फाननानैबो एसे एनै रांखान्थि बेलायाव एसे एनै जौगानायखौ नुनो मोनबोदों आरो।
औ।
दा बेखौ नोजोर होयो। ब्ला नाफामा जोंना दिनैसिमाव जि आइटेक मोननो बो हाबाय बर' हारिनि बा बर' माहारिफोरनि मोनसे जाग्रा बाथ थोन होननानै नङ होनबा
औ नों थां
औ जि आइथि मोननायनि गेजेरजों जोंनि नाफाम जा नाफाम बाथोना गुबुन गुबुन हारिफोरनि बा बुहुमाव थानाय बेलेग बेलेग बा गुबुन गुबुन सुबुंफोरजों सिनायथि मोनजाबाय आरो बे नाफाम बाथोना।
औ। माने नाफामाथ' ओरैनोबो जानो गोथावखा नङा होनबा आरो बेनि फिथायायाव नाफामा जे मोनसे बर' हारिनि थाखाय गोथाव जाग्रा मुवा बाथिनानै दोनजाग्रा उननि समाव नांगौबानो बाहायनानै जानो हानाय। बेबायदि मोनसे बाहायजागो जाजाग्रा ओंख्रि नङा होमबा।
औ बेखौ जोंहा बर' हारियाव जौजोंबो बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनो नामा। जौजों लोगोसे बाथोन महरै जै गोदोनिफ्राय दोरोङारि बैसागु मेथाइफोराव खोनानो मोन। मोनबोयो। आरो बाहायनायखौबो नुनो मोनो।
औ
नङ होनबा नोंथां।
औ नोंथां।
उम
आरो नाफामखौ बानायनो थाखायथ' ना हमनानै लायनो गोनां जायो आरो नाखौ लायनो थाखाय जे मिथिंगानिनो औवाफोरनिफ्राय गोनांथि बायदि आगजु बानायनानै लानो गोनां जायो। बेफोरनि गेजेरजों बर'फोरादि गावनि नांगौ जिरादखौ गोनांथि बायदियै सोरजिनानै लानो हायो। बिनि रोंगौथिखौ नुनो मोनो नङा होनबा।
औ बे जोंना सुबुंजों लोगोसे गावनो गाव हारसिङै जोनोम मोनफानाय बा उजिनाय गियानफोरखौ नुनो मोनो आरो।
औ
औ दा नाफामखौ ना। फोरखौथ' जोङो ओरैनो एवनानैबो जानो हायो फोराननानै बायदिसिना ओंख्रिफ्रावबो होनानै जायो बे नाफाम बानायनायनि जि आदब खान्थि। बेखौ जों मिथि थिंगानिफ्रायनो बा गाव गावनि रोंगौथिजोंनो सोरजिनानै लानाय होननानै बुंनो हायो आरो।
औ। बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ बे। खिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा।
औ नोंथां दे दे।
औ।